हेल' नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ए दा नोंथांजों। आं दोंसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों दा सावरायनो हागोन नना नोंथांजों।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
आं नोंथांनि सावराय। सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय दानि दानि समाव जों मा मा ओ राहा एबा आदबनि मददाव दानि दानि जुगाव फरायसा गनो एबा उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो फोरोंनायनि राहा लानो हायो। सोलोंथाइ होनो हायो बेखौ नोंथांखौ। फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो साखाफारा जादों। बे आयदानि सायावहाय। जोङो सावरायनाया जोबोर गोनांथि आरो बयबो सुबुङानो बेखौ मोनथिनाया जोबोर गोनांथि। मानो होनोब्ला। गथ' गथायाइफोरखौ जोङो फोरोंनो। आरो सोलोंनो दानि मुगायावहाय माबोरै गोरलै आदबजों फोरोंनो हायो बे। आयदाया दानि जों थांना थानाय थासारियाव जोबल गांसै मानो होनोब्ला जोङो गथ' गथथायखौ दानि मुगायाव नुदों। जोबोरैनो बिसोरो। टेक्नल'जिफ्रावहाय गोख्रोङैनो दडेभेलप जानायखौ बिनि थाखायनो जोङो गथ' गथायफोरखौहाय दानि मुगायावहाय गोदोनि आना आदगारानो दानि गोदान गोदान आयदा आरो गोदान गोदान टेक्न'लजिजों फोरोङोब्ला। जोङो जोबोरैनो जौगानाय मोनगोन जेरै सोरबा सासे गथ'खौ जोङो फोरोंनांगौब्ला माबा मोनसे। सोदोबार आयदानि सायावहाय आरो जेनेबा सानखान्थि आयदानि सायावनो जेरै आं फोरमायबाय। बे सानखान्थि आयदानि सायाव सासे गथ'खौ जों फोरोंनांगौब्ला। बे गथ'आ बुजिनो थाखाय जोबोरैनो गोब्राब जायो स' बेनि थाखायनो बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोङो नुनो मोनदों बायदिसिना टेक्न'लजि जि आरो जेरै बायदिसिना। गुथि जा आरो जों सोदोबाव जेरखौ बेगर बुङो आरो बेजों लोगोसे बायदिसि
हेलौ।
हेलौ नोंथां।
बाय आरो बायदिसिना खाथि बेफोरजों नङा जेरै से दाजाबसे सेर जाब बेफोरखौ फोरोंनो हायो जेरै जों नुनो मोन्दों। नै दाजाब नै ब्रै बेफोरखौ जोङो डाइरेक्ट गथ'फोरखौ नैखौ दाजाबनै फोरोंगासिनो जोङो मोनसे गुथि बेगरफोर एबा जोङो। बबेबा मोनसे खाथिनि दारैहाय जोङो जेनेबा मोननै मोननै होननानै आरो आगदा साइथिंबो मोननै आरो बिनि गेजेराव दाजाब आरो मोननै होननानै बेखौ जों सानहोनो हायो नैरोजा नै ब्रै जायो बेजों लोगोसे बायदिसिना टेक्न'लजि नुनो मोनबाय नोंथाङा नोंथांखौनो आं बे जों माबोरैहाय गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो हायो बिनि सायाव फंनैसो बुंफोरथि होनो खावलायनाय जाबाय
दा नोंथाङा दानि गथ'साफोरखौ फोरोंनायनि बागै जोोबोर मोजां बाथ्रा बेखेवनानै होबाय जोंहा नुनानै थां नायनानै थाङोब्ला जोंहा दानि जुगाव गथ'साफोरखौ फरायसालिनि थाखो खथायाव फोरोंनायजों लोगोसे जोंहा द दानि जुगाव गुबुन गुबुन आदबनि गेजेरजोंनो फोरोंनो हायो जोंहा इउटुबफ्राव दानि दानि समाव गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय बायदिसिना भिडिय' एबा दाम भिडिअ'सफोरनि गेजेरजोंबो एनिमेसन भिडिअफोरनि गेजेरजोंबो गथ'साफोरखौ फोरोंनो हायो फरायसालिनि थाखो खथायाव फोरोंनायनि दानि जौगाबोनाय आदबफोराबो जोबोरैनो बखनायजाथाव दानि समाव गथ'साफोरखौ जागायजेननाय समाव एबा गथ'साया फरायजेननाय समाव जेब्ला गथ'साखौ सानखान्थिनि गियान आरो बबेबा मोनसे भाषा सोलोंजेनन्नायाव लिरनाय लिरनाय एबा बुंनाय भाषा सोलोंजेननायाव राव सोलोंजेननायाव गथ'साफोरखौ फोरोंगिरिफोरा दामनाय देनाय आरो मोसानाय एबा मेथाइफोरनि मददजों बो फोरोंनो हायो लेटार इंलिसनि लेटार्सफोर एबा बर' आखरनि आखरफोरखौ फोरोंनायाव फोरोंगिरिफ्रा गथ'साफोरजों मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय बायदिसिना आदबफोरनि गेजेरजों फोरोंनो हायो बेजों लोगोसे सानखान्थि आयदायाव फरायसाफोरखौ सानखान्थिनि नाम्बारफोरनि गियान होनो थाखाय ओ नोंथाङा जा बुंदों बे बेगरगुथि